खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
अ आङो नोंथांजों ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन सोलाबगोन ना नोंथां?
अ सावरायजागोन दे अ।
खारै ओंख्रि होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होन ब्ला ओ दोरोङारि दै ओंख्रिया जों ओ जेरै जोङो अनला दाउ साब' समाइ ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओ नारजि अमा ओ ओमफ्राय मा होनो ओ नाफाम बेफोरनो नङा होन बा ओ बेफोरनि गेजेरावनो आं नोंथांनो सिगाङावनो ओ नार्जि आरो अमा ओ संनायनि आदब खायदाखौ एसे फोरमायग्रोनोसै।
औ दे फोरमायना हो
आनार जै होनबाथ' जों बयबो। मिथिखागौ नङा होन ब्ला आरो बेखौ जों जानोबो जोबोद मो मोजां मोनो आरो बियो जोंनि दे ओ देहानि थाखायबो जोबोद मुलाम्फा गोनां बेखौ जोङो सम सम जाखावनांगौ। ओ नार्जि होनोब्ला जोङो सिगाङावनो बिखौ मख'नांगोनद्रि माने नार्जिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो जों नार्जिखौ माने ओ फाथो थाब फाथो बिफांनिफ्राय मोनो ओ बिनि बिलाइखौ जोङो सिब गावनो खानानै ओ बेखौ ओ सान्दुङाव फोराननानै माने गोरान खालामनानै लायो। जायखौ जोङो नारजि मुं होना मुं होदों
औ औ
ओ बिनि उनावहाय जोङो नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ सिगाङावनो जों बे नारजि नारजि गोरानखौ ओ दैयाव सोमग्रोनानै लानांगौ बिनि उनाव। हाय जोङो बेखौ मोजाङै सुखांनानै ओ थौ बा कुकाराव ओ दै एसे आरो खारै जोंहा खारैथ' नांखाथारगौआनो जे राव खारै नङाब्ला ओ नारजि ओंख्रिखौ जोङो थावा थावनाय मोना जेरै मिलौनाय मोनसे ओ गोथावा फैया आरो
बे ओ नारजि ओंख्रियाव थाव होयो ना होआ?
नारजि ओंख्रियाव होयो खायसे खायसे ओ थाव होनानैबो जायो। खिन्थु आङो इसिबां मानानि आं थाव होनानै जाफेराखै खै बांसिन खारैजोंनो जादों औ खारैजोंनो जादों ओ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नारजि बेखौ जोङो आरामसे ओ खारै होनानै दोलो दोलो खालामनानै लाग्रोनांगौ ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ जेरै अमा बेदर बेदरजों जों बांसिन जानो मोजां नो मोनो नङा होनब्ला? ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ नारजि ओ खौ रुखांनायनि उनाव ओ सारायाव अमा बेदर बा ना बेफोरखौ जोङो मा सिगाङावनो एवनानै बेखौ मोजाङै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव जोङो ओ रुनानै दोनदाय ओनार्जिखौ ओ होसननांगौ संनायनि उनाव बिखौ नांगौ बादि जखानि दै होनानै आरो बिनि उनावहाय जुदि नों खारै नांनाय बायदि मोनाखैबा ओ खारै होनानै बि खौ मोजाङै हो गोदौहोनानै ओ संनांगौ आरो बिनो माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंहा जोंनिखै बिदिनो गा नारजि हनै ओंख्रिखौ संनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ नारजिनि मुलाम्फा होनोब्ला ओ गोखा होनबा थ' जों मिथिखागौ। जोंनि देहायाव जोबोद मुलाम फा गोनां।
औ औ।
औ उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेरै क्रिमिफोर जायोबा गो फिलौ जायोबा जोङो बिखौ सम सम जाखावहोलांनांगौ होननानै जोङो मिथियो। आरो बिजों लोगोसे जों हा मोनसे नेमखान्थि दं बर' समाजाव ओ जि न' बा जाय न'खराव ओ मानसि रुं मानसि बा सुबुङा रुंसारि जालाङो बेयावहाय जोङो नारजिखौ ओ मोनसे नेम बादियै जेब्ला बै रुंसारि जालांनाय ओ सुबुंनि थाखाय मोनसे ख' नेमखान थि दङ बिहाय जोंहा सुबुंफोरखौ ओ जाहोनाय लोंहोनाय मोनसे हाबाफारि लायो इसोरनि नेम लानानै जेरै नेम खान्थि जों हालिवनायाव ओ बियावहाय नारजि ओं ओ नारजिखौ जोङो बेयावबो ओ बाहायनाय जायो आरो बेखौनो जोङो मा बर'आव ओ नारजि अरगारनाय होननाय जायो नोंथाङा खोना
औ औ जोंनावबो माने बिदिनो खालामो आरो जोंनियावबो मानसि फोर थैयोब्ला बिदिनो उनाव थैनायनि साननै सानथामसो उनाव बिदि नेमखान्थिखौ खालामो आरो नारजिखौ संनानै गासिबो रायजो जोनि मानसिफोर खौ लिंनानै गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै न' न'खरनि गासैबो बाय बाहागिफोरखौ लिंनानै ज' जालायनाय जायो आरो गोथैनो माने गोथैनि मुङाव बावउग्रोनानै उनाव जायो आरो जोंनिया
औ औ जोंनिखैबो बिदिनो जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों ओ बिनि अनगायैबो जोंहाथ' दोरोङारि ओंख्रि होनोबा ओ अनला दाउआबो गोलैयो नङा होनबा ओ बे अनला दाउखौ बोरै सङो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
अ अनला दाउ आंथ' बां द्राय मोजां मिथि गैया आं जिखिनि रोंगौ बेखिनि बुंनोसै आरो आङो
औ
अ अ औ अनला होनबाथ' अनला जानोबाथ' गिबियावनो माने माइरंखौ सोमनानै दोनद्रोनांगौ आरो एसे टाइम
औ नंगौ
बिनि उनाव अनलाखौ माने ओ उवालफोराव देनानै लानांगौ आरो गुन्दै खालामना लानांगौ फिथाखौ जेरै उगुद देयो बिदिनो अनलाखौबो एखे देनांगौ आरो माने मिहि जाजासे ओमफ्राय उनाव आरो नोङो माजों संगोन दाउ अमाजोंबो संनो हायो सोरबा नाफोरजोंबो जायो आरो सोरबा दाउफोरजोंबो सङोना
औ औ नों जे जिखौ नोङो ओ मि मिथियो बेनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनानै होदो
ओ बेनि उनाव आरो ओ अनखौ देखांनायनि उनाव माने दाउफोर होयोबा ओ दाउ बेदर जुदि नों जि होयो अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरखौ माने एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो
औ नंगौ
नानै बेखौ ओ हायखांना दोनो ओ आरो सोरबा बिदिनो ओ माने दै होनानैबो सोरबा आरो हावखाङा लासिनो माने एर माने एरखाङा दोनालासिनो अमा बेदरफोरबाथ' माने बेयायनो दै होना होयो आरो ओमफ्राय दाउ बेदरफोरा आरो एसे गुरै नालाय बेखौ गेब्लेगोन होननानै माने दाउखौ हायखांना दोननाय जायो आरो गुबुन माबाफोराव ओ आइजेंफोराव बिनि उनाव आरो बेहायनो सारायाव दै होनानै ओ दैखौ एसे गुदुं खालामना लानाय जायो आरो माने दैखौ गोदौहोयो आरो बिनि उनाव आरो मा-माने दैया गोदौवोब्ला बेहाय अनखौ ओ होनाय जायो आरो एसे एसे औ सोरबा गाव गावबागाव सोरबा आरो दैयाव गलाय खानानैबो होयो। दै गुदुंखौ होनानै माने अनजों गलायखानानै माने अना आरो गथाखायो नालाय बेखायनो माने गलायनानै होखायो आरो खायसे खायसेया
औ नंगौ।
लासै लासै एरबाय थानांगौ माने खेबसेनो ज' होखाबा अना माने गथा होयो आरो। दैजों गोरोबालासिनो गथा खाजोबो बिनिखायनो मानिे एसे एसे होनानै एरना होनाय जायो आरो। जुदि अनखौ दैयाव होयोबा आरो। सोरबाथ' गलायनानैबो लाखायोना। होमबाथ' टेनसन गैला ओरैनो माने होजायो आरो।
औ नंगौ।
ओम गोदौबा बिदिनो लासै लासै एरना होनानै गोदौब्ला बेहाय थ' बायदिसिना मस्ला मस्लि बिदि होयोना जाब्रां आरि जाब्रां हाइजें ओ सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ देनानै होयो आरो। मोननो गोनाङाव गोदौबाथाय बिनि उनाव बेदरखौबो होना होयो अ आरो खारैबो होयो बाव दों खारैयाथ' नांथारगो खारै नङाबा अनला ओंख्रियानो जायाना औ औ औ औ औ।
नोंथाङा औ दे ओ एसे फोरमायनो होनायनि थाखाय साबायखर। ओ ओ नोंथाङा जेरै बाय दि ओ अनला ओंख्रि संनायनि आदब खायदानि सोमोन्दै जि बायदि फोरमायलांबाय नोंगौ जोंनिखैबो बिद नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों। ओ बिदिनो सङो। ओ ओ जेरै जोङो दा अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' बयबो जानो मोजां मोनखायो। ओ जानो मोज मोजां मोना होननाय खौनो सरासनस्रा खोनानायखौनो ओन खोनाया आरोना सबानो मोजां मोनखायो ओ बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे अनला ओ ओंख्रिनि फारागथिखौबो नुदों नुनो मोनग्रोसै ओ सिगाङाव जोङो अनला ओं ओंख्रिखौ बोरै सङोमोन दा बोरै सङो एसे माने ओ फारागथिफोरा जाबाय आं एसे खोनथालांसै ओ अनला ओंख्रिखौ हो सिगां समाव जोङो जेरै आबै आबौनिफ्रायबो नुबोनाय जेरै गायहेन उवाल फोरजों ओ अन गुन्दैखौ जों ओ देनायखौ नुनो मोनोमोन ना सिगाङाव बांसिन आरो बेखौ जोङो औ दिंखि औ दिंखियावबो देयोमोन औ ओ आरो जोङो अनला ओंख्रि जिरि ओरैबायदि ओ अरदाबफ्राव जोङो बा थौफ्राव जि जेरैबायदि दांनाय बिलिरनाय एरै एरै जोङो अरदाबाव गोथाव संनानै जायोमोन नाथाय दा जोङो मा ओ अन गुन्दैखौबो जोङो उवालफ्राव बांसिन खौनो देनायखौ नुनो मोनलिया जोङो बांसिन ओ ओ गोदान गोदान ओंखारनाय आगजु जेरै ग्रिनडार ओ मिक्सार बेफोराव जोङो उननानै अनला ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनसै बे नंहान बा आरो जेरै जोङो अरदाबाव संनो नागारनानै जोङो बांसिन गेसफ्रावनो बांसिन अनला ओंख्रिफोरखौ बा जोंनि माखासे ओ नांगौ जानाय सामफ्रामबो जानाय लोंनायफोरखौ जोङो संनायखौ नुनो मोनसै नङा होनबा
औ नंगौ
बिनि गे जेरावनो जोङो गासैबो बि बिथिंखौ नायोब्ला बेफोरनिफ्राय मोनसे ओ नोजोर बोना बोनो हायो जेरै जोङो ओ बनाव संनायाव जेरैबायदि एसे गोबाव सम लायोमोन खिन्थु जोङो दा समनि आंखालाव जोङो गेसाव संनाय ओ संनानै जेरैबायदि मा ओ एसे खम समनि गेजेरावनो जोङो संनानै टाइमखौ माने ओ जोंथ' सुबुं माहारिया ओ आजिखालि गोबां खामानियाव गावबागाव बेस्थ' थायो नोङा होनबा दा बेफोरखौ नो बांसिन सोलायनायखौ नुनो मोनबाय अनला ओंख्रि संनायावबो उम बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे मखर जाथावसिन बयजोंबो मोजां मोनजानाय बा जानो मोजां मोनजानाय ओ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा नाफाम बाथ थोनाबो नङा होनब्ला जेरै जोङो नाफाम होनो ओ बिखौ इस एसे बोरैफोर बानायो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अ बेखौथ' आङो मिथिया माने बानायनाय जायाखै आं बानाय
अ दे बिदिब्लालाय ओ मालाबा सावरायनोसै नामा नोंथां बिनि सोमोन्दै दोनथ'लायनोसै ओ दे दे